अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों । आं दा ओरैनो दङ ।
नोंथाङा ओरैनो दं अ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन दा नोंथाङा ओरैनो दङ ब्ला आंजों बे सावरायलायनायनि सायाव दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे ।
अ दा आं नों थांनियाव मि इखोनो मिथि नो लुुबैयो जे सावराय
माने नोंथांमोननि गामियाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो आरो नोंथांमोननि गामियाव बैसागुखौ लानानै माबायदि
होम ।
ओम गोनांथार बा आसारखान्थि हिसाबै माबानाय फालिनाय जायो बेफोरनि बागै एसे नोंथाङा आंनो
औ हेलौ
औ
औ बारा खोनायाखै माने थाबथा थाबथा खोनादों
दे नाइ बुंनोसा
औ ओ जोंनिया बैसागो बैसागो माने जोङो बैसागोखौहाय सैथ्र' मासनि लास्ट दिनखालि मोसौ थुखैनाय फालिनाय जायो आरो मोसौ बैसागो खोनादोंना? हेलौ
औ औ
मोसौ बैसागो खालामनाय जायो ओ बिनि उनावहाय मानसि बैसागु बे मानसि बैसागुआव ओ फुङावनो बयबो न'खरनि मानसिफ्रा दुगै स्रां लोबस्रां माने ओ गोथार सि गाननानैहाय बाथौ खुलुमनाय जायो बेवहाय सोरबा माने बिमा बिफा बा सोरबा गेदेरफोरनो बा उन्दैफोरनो बेबायदि गिफ्ट होलायलायनायबो जायो आरो बे थारिक खालि बिनि उनावहाय बयबो माने गामियाव ओंखारलाङो गामियावहाय जोंनिया प्रग्राम खालामो बिदिनो ओ बैसागोनि से थारिखनिफ्राय थाम थारिखहालागै बेबायदि प्रग्रामखौ खुंनाय जायो आरो बेवहाय हेलौ खोनादोंना? हेलौ खोनायाखै? हो हो हेलौ खोनादों ना नोंथां?